खोनादों खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङालाय?
दा आं नोंथां दङ ओरैनो फेननि बार जानानै खोनादों ना नोंथां
अ औ औ औ खोनादों नोंथां मा ओंख्रि जानायमोन नोंथाङालाय?
माबासोमोन नोंथां। सबाइ दाउ ओमफ्रायहाय आलु एवनाय। दा जाखांनानै ओरैनो न' सिङाव गोलांनानै दङ फेननि बार जानानै। नोंथाङालाय मा
अ हाबाब गोथावथार माथो आंबो नै नोंथां बे ओंखाम जाखांनानै आंबो औवा सिङाव जिरायदों। बेनो बेबायदिनो आयंआ जोंहा बिदिनो औवा सिङाव हायनो जेखाइ खबाइ हेबगासिनो नालाय बेखौनो नायगासिनो आङो।
अ माने नोंथाङाबो सोंलोंदों नामा जेखाय खबाइ हेब
औ माने बिदिनो आंबो एसे सोलोङो आरो। सम सम बानाय मोनो सोलोङो एखमबा एखमब्ला सम मोनोब्ला एसे एसे सोलोङो आङो।
औ
ओमफ्राय नोंथां नोंथांआलाय रोङोना रोङा बेदिलाय?
रोंगौ नोंथां आंबो गोदो जोंनि आबौ रोंगौ नोंथां हेबनो रोंगौ जेखाइ हेबनो रोंगौ खबाय। बेजों लोगोसे ओरैनो गरम बोथोराव जोंनो गिसिब नांगौना गिसि हेबनो रोंगौ संग्राय सानद्रि माने आं बेफोरखौ जोंनि आबौ आबौनिफ्रायनो सोलोंनानै लायो आंबो सिगाङाव सोलोंबाय थादों सम सम जोंनि आबौजोंनो आरो दाबो एथ' माने रोंजोबा सोरगिदिं सोरगिदिं रुगुं जे खाथेनांगौ बेखौ आंबो दाबो सोलोंगासिनो सोलोंबाय थायो सानफ्रामबोआनो टाइम मोनोब्ला आरो।
अ अ अ बिराद मोजां नोंथां होमबालाय सोलोंनांगौ नोंथां बिदिनो। बिदिनो जोंहा औवानि बायदिसिना जोङो नांगौखिनि बेसादखौ जेरै संग्राय सान्द्रि सानदांगा सान्द्रि गुबुं आरो बायदि रोखोमनि सानफ्रोमबोनि जोंनि जिउआव नांगौ जानाय बेसादफोर खौ जोङो जोंनि ओ न'आवनो हेबनानै लानाया मोजां आरो गाहाम। मानो होनोब्ला जोङो जोंनि दोरोङारि गियान लोगोसे जोंनि हारिमु बेफोरबो जोङो माने थालांबाय थागोन आरो थांनानै थालांबाय थागोन। बेनिखायनो जोङो बेफोरनि बाहायनायखौ बयबो गावबागाव न'खरावनो बानायनानै लायोब्ला बा जोंनो माने उन्दैफोर खौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोङोब्ला जोंनि बियो ओ सानफ्रानिफ्राय ओ सानफ्रानिफ्राय एफा बिदिनो एरलांबाय थागोन आरो लोगोसे जोंनि हारिमुवाबो जौगागोन। जोंनि रांखान्थियाबो जौगागोन बेनि गेजेरजों जोङो गोबां आथिखालाव जोङो बेफार फालांगि बे बे बे फारसेयावबो जोङो जौगागोन मानो होनोब्ला जोङो औवानि बानायनाय जिरादफोरखौ जोङो आथिखालाव जोङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो बेखौ मिथिगौ जे औवानि बानायनाय बेसादफोरा जोंहा इक' फ्रेन्डलि जायो जायनि जाहनाव जोङो माने बाहायनोबो गोरलै आरो जोंहा उनाव गाज्रि जाब्लाबो जोंहा सेवनोबो गोरलै जायनि थाखाय जोङो ओ जोंनि संसार जानायाव ओ औवायानो माने जोबोद गोनांथार होननानै जों बुंना बुंनानै लानांगोन आरो नों थां नोंथांमोननिथिंलाय बेबायदि गिदिर गिदिर माने बेफार फालांगि बा खालि न'आवल' बाहायनाय हेबो ना दखान हाथायाव फाननो थाखायबो हेबनाय जायो?
अ नोंथां
आंबो जोंबो माने आंबो हेबो आरो जोंना जोंनि आबौआबो हेबो। थ' आं जाय हेबो बेखौ आं आबौनिफ्रायनो नायनानै हेबो आरो दा हेबगासिनो आं माने टाइम मोनोबा हेबबाय थायो थ' आबौआ जोंना माने फानहैयो आरो आंबो हेबनानै आबौनो हरो सानैजोंनो जोङो फान आनैया आं हेबखांबा आबौआ लाङो बाजारावहाय बिदिनो सफथायाव खननै जायो ओ समबार आरो रबिबार थ' आबौआ बे समाव लांनानै फानहैयो औ नोंथां माने होनोब्ला औवाजों हेबनाय जिनिसफोरा बांसिनानो डिकम्पस सेवनानै थाङो आरो बेनिखायनो बांसिन सुबुंखौनो जोङो दा औवाजों हेबनाय आरो जाय जिनिसा डिकम्पसेबोल बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो मानो होनबा प्लास्टिकजों जाय हेबनाय जिनिस जेरखम जों एम खौनो बुंजाबाय जायखौ जोङो गरम बोथोरफ्राव हायाव बनानै उन्दुनो हायो। थ' बेफोरखौ जोङो प्लास्टिकनिखौ बाहायनायखौ गोबांखौनो गेजेर खन्दआव नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दानि जुगाव मानसिफ्रा बाहायदों बे एमफोरखौनो औवानि फोरखौनो मानो ओमबाफोरो सेवगारनानै थाङो आरो जोंनि जे थासारि जोंनि मिथिंगायारि थासारिखौबो साब सिखोनै लाखियो प्लास बेफोराथ' जों मिथिगौ सेवनानै थाङा आरो प्लास्टिकफोरखौ जों गारलाबायोब्ला बियो उनावहाय हायावनो सेवलाङाबो ओरैनो थायो आरो सावब्ला बिनिफ्राय ओंखारनाय माखासे बिस गोनां गेसफोरा जोंनि देहायाव आरो सोलेरावहाय जोबोरैनो हेंथा सोमजिहोयो बेनि थाखायनो नोंथाङा खोथाखौ बुंदों बे नोंगौ बाहायनांगौ जों आरो बेजों लोगोसे हारिमुखौबो जौगाहोनो हायो। हारिमुवावल' जौगाहोनाय नङा ओ रां आर जिनो हायो आरो नोंथां ओ माने सोलोंनानै लानांगौ बयबो। जोंनि जायगानि मानसिफ्राबो बायगोन जायगानि मानसिफ्रा रोंबा दस्रायाव फानहरनो हायो बेनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बेबायदि सानजा भारतावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला मैखोम औवा दिहुननायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो औवानि बेफार फालांगिया जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि सा सानजा भारतावनो ओ बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै बुंनो थांगोन। ओ जोंनि सा सानजा भारतनिफ्रायनो जोङो भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोल ओ बिनि अनगायैबो भारतनि अनगायै गुबुन हादरफोरावबो जोङो औवानि दैथायहरनाय एबा एक्सपर्ट खौ जों नुनो मोनो मानोना जोङो औवानि बाहायनायखौ जोङो खालि जोङो ओ माबा मोनसे बेसाद बानायनायल' नङा बेखौहाय जोङो जेरै ओ बिल्दिं बानायनाय लोगोसे जोङो बायदि मुवा जेरै क्राफस आखाइजों बानायनाय ओ जिरादफोर जेरै फिसा फिसा देकरेसन देकरेटिभ बुस्थुफोरखौ बानायनाय बेफोरखौ जों बानायनानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नि अनगायै जोंहा ओ औवाजों बानायनाय औवाखौ जोङो ओ औवा मेवाइ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो सा सानजा भारताआ जोबोद मुंदांखा औवा मेवाइनि आसार ओ लोगोसे जोङो औवा मेवाइ ओंख्रि बियो जोंनि सा सानजा भारताव बुंनो थाङोब्ला बयनिख्रुइबो मोजां मोनजासिननाय ओंख्रि होननानै जों बुंनो नांगोन। जोंनो सा सानजा भारतनि मोनफ्रोम हादरसायावनो ओ जोङो औवानि बाहायनाय बा औवानि ओंख्रि जानाय जों बेखौ नुसोगारो। लोगोसे जोङो बेबायदिनो बिनि अनगायैबो जोङो औवा मेवाइनि आसार खौहाय जोङो गुबुन गुबुन हादरफोरावहाय जोङो दैथायहरो एबा एक्सपर्ट खालामोब्ला ओ जोङो गोबां जोङो मुलाम्फा जायो। बेनि अनगायैबो जोंनि सा सानजा भारताव थानाय आइजोफोरा ओ माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों जों जोङो बेफोरबायदि हाबाफारि लानायखौ जोङो बिथांनि खौसुंथानायनि अनगायै जिउखौहाय जौगा आरो सुंथावहाय गोबां मदद मोननो हादों होननानै ओ मिनथिनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो भारत सरकारा आसाम सरकारखौ जोङो औवानि सायाव जोङो माखासे ओ देक'रेटिभ बुस्थुफोर बा जोङो माबोरै बाहायनांगौ बेनि सायाव माखासे जोङो वार्कशप ओ लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो आथिखालाव जोङो ओ गुवाहाटी एयारपर्टखौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बुहुमनि मादावनो स्निथि ओ समायनासिन एयारपर्ट ओ जाय मासि आवग्रिनो हादों बे एयारपर्टआबो जोङो गुबै बुंनो थाङोब्ला औवाजोंनो देक'रेट खालामजोबनाय बुंनांगोन जोङो साजायजोबनाय ओ‌ जाय जायनि गेजेरजों जोङो बुहुमावनो मुंदांखा जादों। ओ नोंथाङा बिनि सायाव माबा फंनैसो बुंनो सानो नामा?
औ नोंथाङा जे नोंथाङा जे आयदानि सायाव गुवारैनो सावरायलांबाय बेयो जोंनि मिथिनो थाखाय जोबोरैनो गोनां आरो जोङो बुजिनानै लानो गोनां औवानिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि बानायनो हायो नोंथाङा जे खोथाखौ बुंलांबाय आरो आं बेवहाय फंनैसो सोदोब बुंबावनो सानदों नोंगौ औवाखौ जोङो फाननानै औवानिफ्राय जोङो लेखा बिलाइ दिहुननाय जायखौ जोङो लेखा खागज लेखा लिरो आरो बिजाब महरै जों फरायो बेफोरखौ जोङो औवा बिलाइनि औवानिफ्रायनो बानायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जायगा जोंनि जाय थासारियावहाय सम सम मोनसे दंग' जाय फिसा फिसा दै बेफोरखौ बारनो थाखाय जोङो औवानि दालां बानायो बेफोरो जोंखौ जोबोद हेफाजाब होयो। आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा नोंथाङा बुंबाय जे बिल्डिं आरि बानायनायावाबो औवा बाहायो आरो बेजों लोगोसे हाबा हुखा जानाय समाव जों मिथिगौ जोंनो थाखाय मोनसे जाग्रा न'नि गोनांथि बेखौ जोङो औवाफोरजोंनो खानानैहाय बानायो। आरो बेखौहाय गोजौहाय ट्रिपाल खांनानैहाय जेनबा अखानिफ्राय जोङो रैखा मोनो थाखाय नङाबा सान्दुंनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो औवाजोंनो बानायो बेल' नङा बायदि रोखोमनि दक'रेटिभ नोंथाङा जे बुंबाय जोङो बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर गेटस खौ जोङो औवाजों जोबोद मोजाङैनो साजायनानै बानायनो हायो जाय जोंनि नुनाय आरो नुथायाव जोबोद बाख्नायथाव आरो बेल' नङा जों न' बानायनाय न' बानायनाय समाव जोङो न'नि इन्जुर न'नि इन्जुर खौबो जोङो औवाजों बानायो आरो बेजों लोगोसे आरो गोजौआव जाय सिलिं जायखौ जों बुङो मानो बे सिलिंखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै थायो मानो होनबा औवाजों बानायोबा माने जोबोद बिसोरो नेचारेल जिनिस सान्दुंनिफ्राय बारग'नो हायो दुंथायनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोनहा बेदिनो बिदिनो जोंनि ओनसोलनि न'फ्रा जोङो बांसिन औवाजोंनो बानायनाय जायो मानोना जोङो औवायानो गोरलैसिन जायखौ जोङो हाग्रायाव बा जोंनि न' खाथियाव मोननाय जोङो मिथिंगायारि जोङो मोनसे बेसाद होननानै बुंनो हागोन मानोना जोङो औवाजों बानायनाय न'आ जोङो माने जोङो साइन्टिफिकेलि जों बुंनो थाङोब्ला बिगियानारि नोजोरजों जों नायनो थाङोब्ला जोङो बुंनांगोन जोंनि आसाम बा जोंनि सा सानजा ओनसोला मोनसे बांग्रिं जन जाहउनाव जों गिदिर न' बा गिदिर गिदिर बिलदिआव थायोब्ला जोङो गोबां माने खैफोदखौनो जोङो बुंनो नांगोन जोङो ओ जिगुजौ बाजि माइथायाव जालांनाय बांग्रिंखौ नोजोर नायहरोब्ला जोङो माने नुनो मोनो जोङो बांसिन खहाया जोङो नोगोर सोहोर बा गिदिर आरो बेनि अनगायैबो जोङो मानि औवायानो जाहैबाय रेजेंसिन रेजें मुवा। जाय मुवाजों जोङो न' बानायोब्ला जोङो जुदि बांग्रिंफोर मावोब्ला जुदि न'आ बायबाय बायोब्लाबो जोंहा मानसिया जेबो खहा जाया। बिनि थाखायनो जोङो हाजो ओनसोल बा जोङो ओ‌ जोंनि हायेन ओनसोलावबो जोङो बांसिनै गामि ओनसोलाव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो औवाजों बानायनाय न'खौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां नुनो मोनो।
बुद नुनो मोनो मानो होनोब्ला औवा नोंथाङा जे बुंबाय बांग्रिनि जन माने एखबा गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर न' लुयोब्ला जुदि बायोब्ला जोङो सुबुंनि जिउखौहाय खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो औवाजों बानायोबा जोङो गिदिर गिदिर बांग्रि मावबाबो बायनायनि सान्स थाया आरो खानि समाव बायफ्लाङोब्लाबो बियो जोंनि देहा जोंनि सुबुंनि जिउखौ खहा खालामा जोंनाव एथबां माने गिदिर गिदिर इफेक्ट जाया आरो जायनि थाखाय जोङो बेफोर जोंनि जोबोद गोनांथि। ओ गामि एरिया आरो हायेन जगेन जाय सुबङा थायो।